हेलौ औ खांनो रोंदों
औ माने आङो बिदिनो हरनो हरनो होननानै सानबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय टाइमफ्राबो मिलायलायलाङा।
औ औ देलाय बुंलाय माबा खबर
ओ ओरैनो माने माखासे बाथ्राफोर सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन बि
दे मोजाङानो
माने जोंथ दा फरायनायाथ फरायबाय फरायनायाथ दा जोब्बाय जोंना ओमफ्राय फरायखांनानै माने माबाफोर मावोब्ला मोजां जासिगोन नामा बिदि सानदों आर ना आङो।
अ
दा ओरैनोसो दंथयो नालाय बेखायनो साख्रिफोरखौबो माने नागिरदोंमोन ना
नागिरो नागिरनायालाय मोनासै माने साख्रि मोननायाबो एथबां इजि नङा दानि दिनाव
एसेबां बेनि साख्रिनि सायाव माने सोनारनानै थाबाय थानो बिदि सान
औ नेनानै थाबाय थाबावनो ने औ साख्रिल नङा नङालै साख्रिजोंल संसार जानो हाया आजिखालि माथो बिजनेस आवलाफोराबो जि फैसा खामायोलाय आरो बे आबादारिफोराबो गोदान आदब खायदा माबानानै बाहायना नै- आरो आबादल मावाना आबाद मावनायजों लोगोसे दाउ अमा बोरमा मोसौ खौ फिदेरो
सान्दों आङो ओं
अ
दाथ जोङो जेनेबा माबा मोनसे आबाद मावनाय मानायावथ बहा हास्लाबावनो दा फासस्टआव जेनेबा आरो बेखायनो माबा औ हाबो नांगौ माब माबा माबि अनेक जगार नांग्रोगोन आरोना जोंनो ओमफ्राय आं दा सानग्रोदों फोर ओ बोरमाजों लोगोसे दाउफोर बेफोरखौ माने फिसिग्रोनायनोसै नामा बिदि सान्दों आरोना आं दा
ओम बिराद मोजां जायो माबा
माने अमाखौबो अमाखौबो लायोबा आरो आदार फोर नांग्रोगौ जायोना? ओमफ्राय दा बोरमाखौबो आरो ओरैनो जोंहा मोनखायो
औ बोरमानो माने माने फोथारफोर दं नामा जायगाफोर
रला दङ जोंनियाव दा
दे दे मोजाङानो मोजां बिराद मोजां आइदिया लादों हा लकेलखौनो फिसिगोन ना माबाखौ लाबोगोन?
आङो दा लकेलखौनो सानग्रोदों माने गोजाननिफोरखौ फिसियोब्ला माने आं बेफोरनि सायाव बारा गियान गैथवा ना दा जेबो मिथिथआनो आङो
औ आरो आबहावा मिलायनाय मिलायैबो थायो
औ औ
दा लकेला जाबाय जोंनियावनो देरखानाय माने थाखाग्रा जोंनि आबहावाजों मिलायनाय खस्थ जाया आरो
औ माने जोंहानाव नआवहाय दा माब्रैसो दंखायोना ओमफ्रायो बेखायनो औ बोरमा बिमा ओमफ्रायो फिसा दं आरो
ए होनोमबालाय माथो बेजोंनो एरलांगोन आरो एसे बायदेरबावनानै
औ बेखौनोथ बायदेरनो सानदों आङो।
नों हारसिंनो खालामनोसै सानदों ना ग्रुपआव
आङो बेखौनो सानदों लोगो लायोबा साबसिन जागोन नामा बिदिबो सानदों आरो बेखौ थ नोंजों माने सान सावरायलायनो
उ उ औ आंबोथ ओरैनोसो दं नालाय हायो आंबो हेफाजाब होनो हागोन जाखिनि एसे फैसा दङ माने बारा बुरजा नङा आरो एसेनिफ्रायनो जागायगोन दे बिसथासो फन्द्रथासो बिनिफ्रायनो जा गायनानै माने नांगौबा उनाव जोङो गिदिरनिफ्राय गिदिर माने बारायलांहोगोन आरो एकसथा दुइसथासो। बिदिनो हाजार बेबायदि जालां खालामनांगोन आरो माने फिसानिफ्राय मावनांगोन होनबासना जोंहा आइ दिया मोन लांगोन ने
बिदिखौनो सानग्रोदों आंबो
दे दे मोजाङानो जादों बोरमानि थाखाय न लुना नांगौ ओमफ्राय
औ जायो बे जेबो नङा ओरैनो नर्मेलखौनो लुग्रोनसै
औ बैसांनि न लुनांगौ जायो बि बिसोरो दैफोरखौ अखाफोरखौ बारा सैज्य हाया नालाय बैसां बायदि होनज सै ओमफ्राय बेवहाय गाखोग्रा मोनसे जांख्ला होनांगोन खरस जाद्राया ओरैनो जों सिमपोलावनो ए होमबालाय बेखौनो दानगोन थिंखौलसो बायनांबाय ने जागोन दे जों
फोर हाजिरा सासेबा सानै लानोसै आरो जोंनो मावफानोसै।
औ दस हाजार दस हाजारजोंनो जाहैगोन खोमा होमबा ने
औवा सैनाय मानाय आंथ' रोंखायो।
ए हे हे आंहा बारा उदाया अब्लाबो सोलोंगोनहाय नोंनिफ्राय आं नायै नायै उम।
हाजिरा सानैफोर लानोसै जोंनो मावफानोसै।
जागोन जागोन आरामसो सोलोंजोब जोबनांगौ गासैखौबो। आरो बे बोरमानि खियानो हासार खालाम लायबाय माबा माबिबो गायदेरनो हागोन जोङो जुदि हाया बेसे बेसेबांबोसो गुवार दङ नोंसिनियाव
हायाथ' दा जोंनावहाय हायाथ' बुरजायानो दङ ओमफ्रायो मा होनो ओरैनो टारा पास बिगासो जागोनदां।
नोंसिनिया ओमफ्राय जों होबा बेसे लानो हागोन जेनेबा बेवहाय जोङो ना गासि
लानायाथ' हाखौहाय हायाथ' जों माने जोंहानिनो नालाय जेबो गायथवाखै नालाय जोङो दा माने बाहायथनो हागोन आरो। खोना
औ औ होनबालाय जायो जों बेखौ होमबा ट्रेक्टरजों खनसे हालौना नै हाखौ गुरि खालामनानै बोरमाबो जा थाव थाव माबा माबि आबादफोर एसे मावदेरसै होमबालाय ने जाय मैगंफोरखौ जों बाजारावबो फानहैनो हागोन। अर्गानिक जागोन जोंनिया बोरमा खि हासारनि बुहुत जागोनथ' बेवहाय उम लाफा लाइ मुला उम बेनो थन टमेट' बोथोराव टमेट' आलु फास बिघा हायाबो खम नोङा थ'
ओउ बुजायानो।
औ बिगासेनि बेयाव जोङो बोरमाखौ दोननायनि माबा माबि खालामसै ओरै फारसेथिं जों आबादबो मावबाय थानोसै ने जाहाथे फैसाया एसे फैनानै बोरमा फार्मनि थाखाय जों दोनथुमनो हागो गोन बा बोरमा बायदिनो थाखा फैसा जमायनो हा गोन आरो।
ओउ दा नोंबोथ जेनेबा ओउ ओउ हर थानो मानो बिदिबो हानाय
अ औ नोंसिनि न खाथिख थाबा आं नोंसिनावनो थाबाय।
ओउ बेखायनोथ होनदों आङो जेनेबा जेबो उसुबिदा मोननाय नङा आरो।
गैया नवावबो बेनो ओरैनोसो दंना आरो नवावथ जोंहा औ मानसि दंखायो नवाव। बिमा बिफाजों थानो। थ आं थायाबाबो जायो। आरो आंथ सामफ्रामबो थाबो नांलाया नङा होमबा? गेजेर गेजेर। थाबोनोसै नायबोनोसै आदार लाबोनोसै आंहा स्कुटि दंखायोना हर थाबोआबाबो आं आदार खालाम नानै बोरमाफोरखौ ओ नवाव सोबोनानै फैफिननो हागोन आं गोजानबो नंखाया नालाय गामि दर एबारबानो मोनखानायालाय।
जायखिया जों माबेसे बायनाय मानाय जायो बेखौ थ
जों गामियावबो दङ मेेनदासो खिन्थु।
अ जायो।
मेन्दाबाबो जायो ने औ औ लकेलखा बेबो हाखायो बेथ अखा सिजा बावनो हाबावोसो बै गोसोमफोर लकेेलासो हाया माथो अखा सिजानो।
ओउ जायो। बेबो बेबो जागोन दे।
औ आङो होमबालाय मेन्दाखौ लानानै थांगोन नोंसिनाव आरो दंखायोबालाय। ओउ खनसे बिदिनो औ इरिक्साजों थिखोनानै लानानै थांगोन आङो।
जायो दे।
दास हाजार दस हाजार खांगोनसै ने होनोमबा।
औ हायो औ बाराखौथ दा जेनेबा औ लासैनो दा फैसा बे गोबां बुरजा जमा गैखायाना आंनावबो।
बेनथन बेनथन ओबावथो थानो उम। जागोन दे।
उ लासैनिफ्रायसो। खालामलांनो हाखायो नालाय बिजनेसफोरखौ।
औ औ।
आरो ओ बेजों लोगोसे आरो दाउखौबो। थ लागोन। सानथारोमोन नालाय दाउआबोथ जा लाफा जाखायो।
बेयो बोरमा बैसांनि गाहाय सिङाव जोङो बेखौ बासाफोर होबानो जागोन आरो। मानो होनबा अखा नांला बेवहायबो गोजौआव बोरमा थाबाय गाहायाव दाउ। थाबाय। नेट खोंनानै दोननांगोन आरो मालायनाव नङाबा थांगोन।
औ जेबो नङा औ आरो जोंनिया बे हायानो एसे गुवारखा नालाय। माबानो हाखागोन दे जोङो।
हगारना होगोन ग्रिन नेटजोंनो जायो माथो बारलांनो हायैबाय। बेबायायदि ना।
औ जायो ओं। बिदिबा थाबैनो माबानोस। ज आरोना।
अ लोगो हमलायनानै। लोगो हमनाय बायदि जानाय नङा। फनजोंल रायलायबा जाया।
औ।
लोगो हम। हमलायनानै आराम रायज्लायनोसै। आरो एसे गेदेरफोर सोरबा मावखांनाय दं नामा बोरमा फार्मफोर खालामखानाय।
जोंनियावथ बिदिलि फार्म खालामथारनाय गैया ओमफफ्राय दं आरो सोरनाबा सोरनाबा एसे बुरजा बुरजायानो दं।
अ होमबा जों बिसिनाव एसे आइडिया लानांगोन।
औ सोंनोसै बिसिनाव।
उम।
जेनेबा बैब ओरैन। थ बेमारफोर माफा माबानैफोर जायोबा बेखौसो गिनांगौ आरो जों मा खालामनांगोन मान।
बेखानन्द बेखौ जोङो बिसिनाव सोंनोसै। जेनेबा मा राहा लानाया मोजां जागोन। माबा मुलिफोर बाहायनो हा नांगोन नामा ना गामियाव मोननाय उम। बिफां लाइफांनि रोदा बिगुरजोंनो हामगोन नामा?
औ आरो उनफ्राव जोङो अबावबाफोर ट्रेनिं लानायनि खबरफोर मोनोब्ला बेहाय जोङो
औ आजिखालि सरखाराबो बेफोरनि फारसे ट्रेनिं होयो होनाया।
औ खबर लानांगोन जों बेखौ।
आरो रांबो अनसुंथाइ होयोनो माथो बेफोर खौबो एसे खबर लानांगोन जों।
औ मिथियो।
बेफोरखौ मोनबा जोंनि थाखाय बिराद सहाय जागोन आरो ना।
औ औ।
जों बायदि ओरैनो थाथ'नाय मानसिफोरा बिदि अनसुंथाइ मोनोबा सेेलाक बा बाजि रोजा बेफ फोरबो जोंनि थाखाय बहुत हेल्प होगोन आरो।
ओ। बिदिब्ला सावरायनायखो दोनथ'नोसै नामा जाय खिया मालाबा लोगो हमलायलायनानै
मालाबा माने थाबनो औ थाबनो दे होमबालाय औ औ।